हेल'
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ दा आङो नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव फन हरनाय जादोंमोन नों थां औ बे आय दाया जाहैबाय जोंना आबाद मावनायनि सायाव आरो गि जोङो अबे आबाद खौ मा समाव गायो बा मारै मारै गायनाय जायो बिनि सोमोन्दै एसे सावरायलायसै नोंथां
औ औ जागोन दे दे जागोन दे
दा आंनो जागायग्रोसै बिदि
औ औ औ दे दे
औ दा जोङो बर'फोरनि गुबै बा गाहाय आबाद होनबा जोङो माइखौनो होनथारनांगोन नङा होनबा नोंथां औ आरो जोङो माइनि अनगायैबो गोबां-गोबां रोखोमनि आबादफोर बा मैगं थाइगं निबो आबाद खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो जेरै दङ जोंना बेसरनि आबाद बा फाथो सिबिं आरो जोंना ओरै ओ दंबावो आलु बेफोर बादि गोबां रोखोमनि जोङो आबादफोरखौ मावो आरो। दा जोंना बांसिन जोंनि ओनसोलजों आबाद मावो होनबा जोंना दैज्लां बोथोरावहाय माइ एबा जोंना ओ अनगायैबो सोरबा सोरबा गुबुन गुबुन रोखोमनि गायबावो। दा जोंनिथिंजायथ' बांसिन माइ खौनो गायनाय जायो आरो जोंना मेसें बोथोरावहाय दङ आलु बा कपि बिफोर लाफा बेफोरबायदिखौनो बांसिन गायनाय जायो आरो।
औ नंगौ नंगौ
दा नोंथांमोननिथिंजायबो अबे आबादफोरखौ बांसिन गायनाय जायो नोंथां?
अह जोंनि जोंनि जायगायावबो‌ दा बांसिन होनना बुंङोबा नैबे दा सिजोनाव दा दैज्लां बोथोर हिसाबै जोंनाव माइखौनो बांसिन गायनाय जायो आरो माइ आबादखौ बांसिन मावो। जोंथिं जोंनि बे जायगायाव माने बोथोर लायै बोथोर आबादखौ मावनाय जायो आरो।
औ नं
नैबे दा समाव दा समाव जोङो माइ गायो। लोगोसे जोङो जोंनि जायगायाव दा फानलु गायो फानलु खानाय टाइम जाबाय। औ थिग बेबायदिनो बोथोर लायै बोथोर जोंनि आबादखौ मावो आरो जोंहाबो मेसेंआवबो मेसें दैज्लां बारनानै मेसें मेसेङाव जोंना बिदिनो बेसर सबाय सिबिं दालि मथर नैबेफोरबायदि आफाद खौ मावनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां
दा दा जों मोनसे आबादखौ आं बुंनो सान्दों
औ नोंथां।
दा थालिर मोनसे थालिर बान बे थालिरखौबो जोंङो मोनसे बागान खालामनो हायो आरो थालिराबोथ आबादावनो गोलैयो नालाय दा थालिर जुदि थालिरखौ गायनानै जुदि फिथाइफोरखौ फानोबा मोनसे नखरा आरामसे ओरैनो संसार जानायाव हेफाजाब होयो आरो। जेरै नोंङो थालिरखौ थालारखौ नोंङो बिगासे गाहाम गायबानो बिनिफ्राय जोङो ओ फांसे दंफाङाव जोंङो माबाखौ थालिर बिदां मोनसे मोनो दा थालिराव बिराद मोजां मोनसे आबाद आरो बेयो म दा थालिराव जोङो बांद्राय थालिर आबाद मावोबा जोंनाव खरस जाया माने नों जास्ट गायनायावल'सो नोंना एसे खरस जागोन बेनि उनाव नोंङो सम सम जायगाखौल' साफा खालामना होनांगौ आरो दा दा जुदि थालिरखौ जुदि दा गायनो हायोबा दा बेबायदि समाव बिराद मोजां जाहैयो आरो थारेफ्रा आबादा ओमफ्राय नोंङो थालारखौ जोङो बांद्राय गोबौ नायलाय नाङा। जोङो जुदि खाालारा मोननै मोनथाम जाद दङ जोङो दा थालिर जोंहाजखौ गायोबा जोंङो बोसोरनै बोसोरथाम बेफोरजोंनो जोंङो
औ
मोनो आरो बिनि आबाखौ बिनि फसलखौ।
बे थालिरनि आबादखौ नों नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बेखौ माबोरै माबोरैहाय गायनाय जायो?
औ औ औ औ हागोन हागोन। माने थालिर थालिर गायनाया माने एसे बोरियावबा मोजां जायो आरो बांद्राय दै बांद्राय दै बागानफ्राव बेबारिफोराव गायोबा बियो माने थैलांनो चान्स दायो आरो नोंङो एसे ओरै जायगायाव गांहै दं आरो बे बुस्थु बुस्थुखौ गोरान जायगायाव औ ओमफ्राय माने सम सम बे गोरान जायगाबाबो बांद्राय अखा गैयाबा आरो नों अखा बांद अखा गैयाबा नोङो सम सम दै एसे एसे होनांगौ आरो नला जावनानै थांलाय फैलाय दै बिदि थांहोनो होनाय बेब'स्था खालामनांगौ आरो माने बे बे बागानाव ओमफ्राय बे नलायाव दैयाबो थाबाय थानो मोननाय नंङा जानाङा आरो। मान जे ज थालिरना दै नांगौ अब्ला नोंङो बे नलायाव दै सोना दोननांगोन आरो थालिरा थालिर माबाया गावनो हारसिं बोखायो दैखौ आरो बियो थालिरा ओरैबायदि मोनसे बुस्थु बियो गावनि नांगौ समाव दैखौ बोनानै लाजो ह ओमफ्राय जुदि दै माबायोबा उनाव थालिर ओमफ्राय जोङो गावसोरनो गावसोरनि नांगौखिनिखौ उनाव जानाय जाखांनायनि उनाव बे गावसोर सिनाखौ गारहनोखायो थालिरा दैखौ बेनिखायनो माने मोनसे नला जावनानै जोङो गायोबा थालिर बागाना बिराद मोजां जायो आरो मानो होनोब्ला जों नांगौ समाव दै होनो हायो नांगौ समाव हायो थि बेफोरबायदि आरो द नोंथाङाबो मोनसे जायखिजया मोनसे आबादनि सोमोन्दै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन दा आङो नोंथांनो जेनाखि जोंना मेसें बोथोरावहाय गायो जानो थाखाय फाननो थाखाय आलुनिया आबाद बे आलुनि आबादखौ आंङो माबोरै गायनाय जायो नोंथांनि एसे फोरमायना होनो नोंथां
औ औ जागोन दे।
औ दा गिबियावनो जोंना, आलुनि आबादखौ मावनोब्लाथ' आलुनि जोलैखौनो नांग्रोगोन? जोङो हाथायफोराव बा बाजारफोराव थांनानै जोङो गिबियावनो बे आलुनि मा होनो बिदिखौहाय? आलुनि जेनाखि बिमा बे बिमाखौ लाबोग्रोनांगौ जायो आरो आरो औ दा बेखौ लाबोखांनायनि उनाव औ जोलै औ दा बिनि उनावहाय जोङो जोंनि जे जायगायावहाय गायगोन! बे हाफोरखौहाय एवग्रोनांगौ जायो आरो बे हानि हा हाग्राफ्रा जाहाथे बा हाया गेफे जानायनि थाखाय बेखौ एवग्रोनोसै आरो दा एवखांनायनि उनाव, हाय जोङो बेखौहाय सिनफोर बोनानै नांगालफोरजों बा मोनसे जिखुनु सिन बोनानैहाय जोङो आलुखौ दरसे दरसेैहाय बेवहाय बे लाइनावहाय होलाङो आरो आरो जोङो बेखौहाय होनायनि उनावहाय जोङो जेरै हाखौ खोबनानै होयो आरो आरो जोङो हाखौ खोबखांनायनि उनाव हाय बेयावहाय जिगाबफोरबो होनानै होयो आरो जाहाथे बे दाउसिन दाउलाफ्रा बे आलुफोरखौ एरख'नो बा नस्थ' खालामनो हायैनि थाखाय। ओमफ्राय जोङो बेयावहाय जिगाबफोरबो बहायना होनाय जायो आरो
अ अ!
दा बिनि उनावहाय जोङो दाननैसो बा बिदिनो दानथामसोनि उनावहायनो आलुनि आबादफोरखौ जोङो मोनहैनो हायो आरो जेब्लानखि बिफांनि बिलाइफोरा रानलाङो बा बि बिफाङा थैयो। अब्लानो जोङो बेखौ मिन्थिबाय खि बियो आलुआ बेदरा जाजासिगोन होननानैहाय। थ' जोङो बे बिफांफोरा थैबाथाय बे आलुनि बेदरफोरखौ बुरनानैहाय आरामैहाय बस्थाफ्रावसो सोनानै दोननोसै आरो
औ।
सोरबाफ्रा फाननो गोसोबा फाननानैहाय रांफोरबो आरजिनो हाबाय आरो न'खरखौबो खुंनो हाबाय आरो बेफोरबायदिनो आलुनि आबादखौ मावनाय जायो आरो नों,
औ औ औ औ ओरैनो ओमफ्राय नोंथांनि जायगायाव दायो मा मा आबादा मावनाय जायो नोंथांनि जायगायाव?
औ औ हागोन नोंथाङ हागोन। दा जोंना बुंनो थाङोब्लाथ' बे गय गय आबोथ' जोंना बिराद मोनसे जुनियाहै थाबाय थानाय मोनसे आबाद नङा होनबा? नों थां बिराद प्रफिट गोनां बिदि बुंनो हाबाय आरो जोङो। बे गयनि बिफांखौ जायखौहाय जोङो खेबसे गायनानै दबाथाय बियो बोसोर बोसोर जोङो बेखौहाय आबाद बा बिनि फिथाय फोरखौहाय फाननानै जोङो रां आरजि थानो हायो आरो द बिनि बेंखायनो जोङो बांसिनैहाय जोंनि ओनसोलजों गयनि आबादखौबो बांसिन गायनाय नुनो मोनो। आरो जोंना दैज्लां बोथोरावहाय माइ आरो आरो बेसर बेफोरबायदि गायो आरो औ नोंथां। दा बे नोंथांमोननिथिंजायबो माइखौथ' गायखायो नङा होनबा? नोंथां। औ दा बे माइनि आबादखौहाय माबोरै गायो नोंथां? आंनो दसे सुंदयै एसे फोरमायनो हागोन नामा? औ
आबाद होनना बुङोबा जों मेनलि माइ आबादानोथ' जाखायो जोंना हो माइ आबाद रावै रावबो गैखाया नोङो हादरावनो माइ आबादखौ मावनायखौ थागोन आरोखि दाना बे माइखौ जोङो माबोरै माइ आबादखौ जों माबोरै मावो बेनिखौ आं एसे नोंथांनो फोरमायनो सानबाय। जोङो जोङो माइ खौ गायनो थाखाय गिबियावनो जोङो माइ खौ जोङो माने बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमना दोनो आरो बेखौ जोङो खोथियानि थाखाय हा दा बेखौ सोमना दोननानै सानथामबा सानब्रै सोम ना दोननानै जों बोखांफिनो बोखांफिननानै जोङो मोनसे गुसु जायगायाव फेनलाना दोनो आरो मानो होनोबा बे माइनि गाजा बेरनायखौ नुयो आरो जेब्ला साननै सानथामसोनि उनाव जेथिया गाजा बेरो अब्ला जोङो बे माइखौ मोनसे दुब्लियाव हालौनानै हाखौ गोमोन साफा खालामनानै जोङो बे खोथियाखौ खुबहैनाय जायो आरो
औ नोंथां
बे खोथिया खुबैखांनायनि उनाव जेथिया खोथियाआ जोंना देरगोन दान मोनसेबा देर दान मोननैनि गेजेराव खोथिया देरो जोंनाव दा गायनाय सम जायोबा खोथिया गायनाय बायदि गायजानाय बायदि जायोाबा जों बेखौ फुहैयो आरो खोथियाखौ बे खोथियाखौ फुनानै जोङो बेलेग जायगायाव माबायदि मावो आं जोंनि जायगायाव मावनायखौ बुंदों नोंथांनो। जोंनि जायगायाव बिदि माने फुनानै जोंनिथिं आरो खेबसे बेखौ खोथियाखौ फुखांनायनि उनाव माने जावैबावो बेखौ जोङो जोंनि जायगायाव बुङो खासिया जावैनाय होनो आरो दा खासि खासिया जावैखांबा खासिया जावैनानै जुदि माइखौ गायोबा नांगौ रोखोमनि माइ फिथाइखौ मोनो आरो नोङो जेरैनो नेवसिया खोथाखौ खोथियाखौ नो गायोबा नों बिगासेयाव दस बार' मन मोनोबा खिन्थु नोङो खासिया खालामनानै जुदि बिदि गायो अब्ला नोङो बिस मन पसिस जन माइ मोनो आरो नों बिगासेयावनो दा खो जोंना बिदिनो मोन मोननै मोनथाम आबाद मावनाय जायो माइ औ मोनसेल रोखोमनि आबाद नङा जेरै जोङो ओ रनजित, माइसालि जोसा माइब्रा बैफोर आबादफोरखौ जोंनियाव मावनाय जायो आरो औ ओमफ्राय दा नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा समाबो जाबाय
समाबो जाबाय नोंथां औ
औ दे बिदिबा उनाव जों ओ उनाव लोगो मोनफिनलायसिगोन दे। दे होमबा।